अ नोंथां?
नोंथांङा आं होननायखौ? औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथांनो आङो काति गासानि बागै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदोंमोन नोंथाङा खोनासं'नो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ। काति गासा फोरबोआ कातिक दानसे गिबि सानखौ जोङो कातिक गासा फोरबो बुंनाय जायो नोंथां।
औ।
बे फोरबोआव जोंना बाथौआव आलारि बाथि सावना माइ गोरलै नारें फिथाइ गय फिथाइ बायदिफोरा ओंखारजेेननाय समाव मोजां जाथो सानना बे काति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बे सानाव जोंना माइ फिथाइ बिदिनो बिदिनो थाखाय थालिर बिफांखौ ससे दानस' दानस'ना गय बिफाङाव खाना बिनि सायाव आलारि बाथिखौ ओ दोनना लगायनाय जायो।
औ नंगौ।
आरो जोंना माइ माइ फिथाइ माइ फिथाइआ बुरजा ओंखारथो होनना माइनि गेजेर गेजेर आलारि बाथि सावनाय जायो।
औ नंगौ।
आरो बारि फोरावबो जोंना आलारि बाथि सावनाय जायो।
औ नांगौ।
जिंबो सावनाय जायो।
औ नंगौ।
आरो बे बुहुमाव थानाय गासैबो बिफां लाइफां जिब जुनारफोरखौ मोजाङै मोजां थाबाय थाथों होनना बे काति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ।
औ ओ जाहाथे जोंना माइफोरा मोजाङै मोजां ओंखारथों गयफोर गयफोरा मोजां फिथाइ थाइथो बिदि साननानै जों आलारि बाथिखो सावनाय जायो आरो
औ नोंगौ।
औ। आरो जोंना न' न'आव फुजा होनाय जायो।
औ नंगौ।
ओ आपेल, आंगुर बुद, खुसेर, बिदि होनानै फुजिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बिनि उनाव आं दहाय बुंनाय बायदि इदि खानानै आलारि बाथि सावनाय जायो।
उम नोंगौ।
आं आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां कार्तिक गाासानि बागै नोंथाङा एसे फोरमाय नि हागोन नामा?
नोंथांनो आङो जा एसे मिथिगौ आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै
औ औ
कार्तिक आसा नोंथाङा दानि होनलांखांबाय कारतिक आसाखौ जों कार्तिक दाननि गिबि सानखौ जों खाथि गासा बुङो।
औ औ
जों काथि गासायाव काथि गासायाव जोङो न'खर न'खर लामा लामा बेबायदिनो आलारि बाथि न'खरनि न'रनि सोरगिदिं बेबायदि लगायना दोननाय जायो
औ औ
जों माइ फोथाराव माइ आबादाव जोङो। आलारि बाथि आलारि बाथि फोजोंहैयो जाहाथे जोंना माइआ माइआ जोंना मोजाङै जाथों बेबायदिनो दाउ एम्फौ एनलाफोरा दाजाथों होननानै जों मानिनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो गय बिफां गयफोराबो गयफोरखौबो जोङो गयफोरा सेवा लासिनो दाथाराथों सिरि लाङा लासिनो दाथाराथों होन होननानै जोङो मानिनाय जायो
औ औ
काति गासायाव जोङो न'खर न'खर गासैबाबो बाथौआव आलारि बाथि सावो
औ औ
बेबायदिनो जोङो आलारि बाथि सावनानै लामा लामा जोङो जोंथि मानथि नुयो आरो नोंथां समायना नुयो
औ औ नोंथां
कार्तिक गासियाव जोंना कार्तिक दाननि सेथि खालार खालि जोङो क कार्तिक बैसागु होननानै जों मानियो
औ औ।
खोनादोंना नोंथां आं होननायखौ
औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फंनैसो काति बिहुनि बागै फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां आं मिथिनायाथ' बेखिनियानोमोन आंनाबो
औ औ। जोंनाथ' काति गासायाव बिदि दुब्लि दुब्लि आलारि बाथि सावनाय नेम दंखायो। माइ आबाद माइ आबाद आबाद जि आबादानो जादों जेरै पटल खांख्रि गला बिदि आलु बेफोरदि जायगायाव जोङो आलारि बाथिखौ साव -सावहैयो। बिनि उनाव सावखांनायनि उनाव जोङो होख्रावनाय जायो आरो।
औ‌ नंगौ।
होख्रावनायखौ खोनानो मोनो।। मानसिफोरा जेरै हो-हो जोंनि माइ माइआ मोजां जाथो जोंनि जोंनि फिथाइ गय फिथाइ बेफोरो मोजाङै मोजां थाबाय थाथों मोजाङै थायथो बिदि होनानै जोङो होख्रावनाय जायो आरो।
औ नंगौ औ नं‌‌गौ।
बिनि उनाव जोङो बेखौ सावखांनायनि उनाव जोङो नायालासिनो बेखौ गारबोनांगौ आरो
औ नंगौ।
सावखांनायनि उनाव जोङो नायालासिनो फैफिननांगौ आरो। बेनि उनाव जोङो न'आव फैनानै ओ गामिनि सानैसो सुबुंफोरखौ लेंंहरनानै ओ जोङो बाथौआव बाउनाय बुट खाजि बेफोरखौ जोङो लेंहरनानै जाहोनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां। नोंथाङाबो एसे मिथिबावोबा फोरमायनो हाबावगोन नामा? लांदां
हागोन नोंथां।
औ-औ
नोंथाङा दानि होननाय बायदि जों होख्रावनायखौ खोनानो मोनो नंगौ फोथाराव
औ।
बेबायदिनो जोङो खदाल एबा द्राम बुनानै जोङो माइ आबादाव जोङो बेबायदिखौ होफ्रावनायखौ खोनानो मोनो। जोंना माइ आबादाव जोंना जाहाथे दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाफोरा जोंनि माइखौ दि जालांथों जोंहा माया ग्लोब-ग्लोब जाथों होननानै जोङो फोथायो।
औ-औ
बेबायदिनो जोंना गय-गय जरासे फाथै जरासे लानानै नै जोङा आलारि बाथियाव जोङो बेबायदिनो आलारि बाथि सावनानै दोननाय जा-जायो आरो।
औ-औ
जोंना आलारि बाथिखौ जोङो थालिरनि थालिर थालिरनि
लांदां
थालिरनि आलारि बाथि दोननानै जोङो बेहाय आलारि बाथिबो दोनना सावनाय जायो आरो जोंना बेबायदिनो थाइगिरनि गांखं एबा फिथाइनि गांखं बेखौ बेयाव जोङो बेहायबो सावो।
औ-औ
हेलौ नोंथां।
औ-औ खोनादों नोंथां।
गुजुनाय आलारि आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव जोङो न'खराव गासिबो गिदिंबो फिनो फोथारनि फारसे जाहाथे जों बेखौ उनखि नाहरफिना
औ औ
बेबायदिनो जोंना कातिकासाखौ जों बेबायदि फालियो आरो नोंथां
औ।
काति गासा काति गासायाव जोंना कति गासा सानखौ जोङो। गय मा होनो गय फिथाइनि थाखाय गय बिफाङाव आलारि बाथिफोरखौ सा लारि लारियै सावनाय जायो आरो
औ औ
बेबायदिनो जोङो खाति गासेायाव गय फिथाइ गोरलै नारें फिथाइ गोरलै ओंखार जेननायाव जोंना मोजां जाथों साननानै खाारथि गासा फुजिनाय जायो आरो नों थां
औ औ
बे फोरबोआव जोंना आलारि बाथि सावनाय एबा माइ गोरलै ओंखारनाय जोंना साव सावथारो आरो नोंथां बे जोंना गोदो गोद दायनिफ्रायनो जोंना आबै आबौमोननिफ्रायनो दंखायोमोन।
ओम
माइ फिथाइया गुरजा बुरजा ओंखारथों होननानै जों आलारि बाथि खौ फोथाराव बेबायदिनो आलियाव दोननानै जोङो होनाय जायो।
औ औ।
जोङो थालिरनि दना आं दानि नोंथांनो होनदोंमोन ना थालिरनि माबायाव होनानै होननानै थालिरनि दना एबा थाइगिर फिथाइ बिगुराव जोङो होनाय जायो आरो बेखौ आलार बा
औ औ औ नोंथां
कार्तिकनि सेथि दानाव जोङो बे सानखौ खुंनाय जायो नोंथाङाबो दानि होनखादोंमोन होननानै बेखौ बयबो बो मिथिखायो आरो काथि गाासानि सेथि खालार खालिजों काति गासा फुजियो होननानै
औ नोंथां
बिदिनो बे सानाव जोंना फिथाइ सामथाय ओंखारजेनाय बेबायदिनो सम जायो आरो नोंथां कातिक कातिक फोरबोआव तिक फुजायाव
औ औ नोंथां
कातिक दानाव जोंना गोरलै गोरलै जेरै रै माइ गोरलै गय गोरलै नारें नारें गोरलै बेबायदिनो गोबां गोरलै गोरलै फिथाइ सामथायाइ ओंखारजेनो आरो जोंना कातिक दानाव
औ नोंथां
नोंथां नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ नोंथां
जायो दसे सम मिलानि मोन गाससिबो मिथिनाय मोना मोजां बे
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजो ओ बिदि खो बिदि काति गाासानि बागै फोरमायना होनायखौ खोनानो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे होमबा दोनथ'सै नोंथां औ औ दे